औ खोनादों दा आसा खोनादोंना
खोनादों खोनादों
औ औ
मा खालामदों ओरैनो दायो
अ आङो दा दोंथोयो ओ आङो न आवनो दोंथोयो दासान्दि नोंलाय मा खालामदों
हेलौ
खोनाया
खोना ओ नोंथाङा मा खालामदो
खोनादों खथा आं नै दङ ओरैनो दं आंबो नोंथां औ माने डाइरेक्ट टपिकआव फैनोसै ना नोंथां
औ औ औ फैजायो
ओ नोंथाङा मोजाङै खोनादोंदा आंनिखौ
औ खोनादों खोनादों नोंथां
आ जों आथिखालाव लाइमोनफोरनि निसा लानाय सावरायनोसै दा नोंथां
औ औ सावराय जायो नोंथां
औ औ आ आथिखालाव आ जोंनि समाजाव स्पेसियेलि जोंनि बर' समाजाव गोबां ओन्दै ओन्दै लाइमोन गोबां निसा लाग्रा जालांबाय गुबुन गुबुन निसा जेरै जुमाइ बिरि सिगारेट आरो बेनि अनगायै बोथ' गुबुन निसाफोरखौबो लायसै जायखि जाया जायगायावनो थाङा मानोे जेरावबो लाइमोनफोरा माने उन्दै उन्दै मानसि जुमायफोर लोंनानै बिरि सिग्रेट सोबथिंनानै बा
बेफोर खौ नुयो माने बेफोर माने मोनसे जोंनि थाखाय गाज्रि जोबोद दुखुुनांथाव आरो बेफोर जोंनि समाजनि थाखाय दा बैफोर लाइमोनफोरा फरायनायावबो गोसो होआ खामानि दामानिफ्रावबो गोसो होआ लोंनाय जानायफोरावनो गफ फबनानै थानाय एरै बा ओरै बेरायथिंबाय थानाय दा बेफोरखौ ओ जोंनि समाजाव फोसाबनोब्ला माबायदि राहा लायोब्ला माबायदि खालामोब्ला मोजां जागोन बैसोरखौ ओ मोजां खालामनो हागोन बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ नोंथाङा औ ओ नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया नंगौ थार ओ जोंनि लाइमोनफोरा आरो गथ' गथायफोरा ओ दिनै जोबोद गाज्रि लामा फारसे आवगायगासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जों ओ ओ जौ बाहायनायखौ जोङो बुंग्रोनो हायो जोङो जौखौ माब्ला समनिफ्राय जोङो ओ बाहायजेननाय बेफोरखौथ' जोङो थोंजोङै बुंनो हाला अब्लाबो जोङो बुंनो हागोन जेब्लानिफ्राय जोङो ओ सुबुं माहारिया ओ बुहुमाव थांनानै थानो हादोंमोन अब्ला समनिफ्रायनो जोङो जौखौ बाहायबोदोंमोन होनना सान साननो हायो दिनै गोब गोबां रोखोमनि जोंहा जौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो गोदो गोदायनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि समाव ओ जोङो बिदिनो जोङो सा साज्राङै ओ संसार जानानै जिउ खुंबोयोमोन गोदो गोदायनि समाव जोंफोर इसिबां ओ रोंगौथि गैयामोन जोंहा जेराव ओ बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो ओ गामिफोराव थानानैनो संसार खुङोमोन ओ सरासनस्रायैनो जोङो गामियाव थानानै जोङो बेफोरबायदिनो खेला गेलेनायनि गेजेरजों आरो लोगोसेनो जोङो आबाद मावना जानानै बेफोर बायदिनो जों गोबां खस्थ' खालामनानै जायो मोन गोदो गोदायनि समाव जोङो मैहुर खालामोमोन आरो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावोमोन जोङो बेसर आबाद माइ आबाद बायदिसिना मावोमोन जेराव जोङो मेंनानै जोङो ओ जौफोरखौ जोङो लोंनाय जायोमोन आरोना जाहाथे जोंनि देहाफोरा थाजिमै थायो आरो जोङो जाहाथे देहाफोरखौ स्रां स्रां मोनो बेनि थाखाय जोङो बाहायोमोन नाथाय बेखौ जोङो ओ गोदो गोदाय समाव मुलि महरै बाहायोमोनबाबो नाथाय आथिखालाव बेफोर गासैबो जोंहा ओ लाइमोनफोरनि आरो ओ गथ' गथायफोरनि गेजेराव फैबाय दा दा जोंनि लाइमोन फोर जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ जोङो दा लाइमोनफोरा बेखौ जौ फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो ओ जोङो ओ गावनि देहानि थाखाय मुलि महरै बाहायनायनि अनगायै जोङो नांगौनि बांद्राय लानो हमदों जेराव जोंहा देहाया ओ गो गोबां रोखोमनि गाज्रि जागासिनो दङ ओ दिनैनि समाव लाइमोन गथ' गथायफोरा जोंहा ओ जौ बाहायगासिनो बांद्राय नांगौनि जेराव बेखौ जोङो हमथानो थाखाय जोङो गोबां राहा लानो हायो जोंहा दिनै गामिनि जोंहाथ' जोबोद गोरों गोरा जोंहा समाजाव थाखायो गामियाव गोबां दानिया गोरों गोरा जाजोब्बाय गासैबो जोङो गामिफ्राव जोङो मेल मिथिं होननानै जोङो ओ जौ गारनायनि सोमोन्दै जोङो सांग्रांथि मेल लाबोनोनांगोन जोङो खौसेयै ओ जोङो ज' ज' लोगो नांनानै गामिनि गोरों गोरों मानसिफोरा जाहाथे जौनि अनगायैबो जों गुबुन जोङो मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनानै ओ गोहोम खोख्लैनो हानांगोन आरो जायफ्रा जौ निसा लायो बिसोरनि गोसोआव जोङो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो नाजानांगोन जों गुबुन फारसेायाव हमनानै ला जोङो दिनैनि समाव जोङो गेलेनायफोरखौ खौ बावगारलांबाय बिजाब फरायनाय बावगारलांबाय बेफोरखौ जोङो गोहोम खोख्लैनो हानाय ओ बाथ्रा बुंनांगोन बेवहाय जों लोगोसेनो जोङो बिसोरखौ ओ मोजां सोलोंथाइ होनानै जोङो आवगाय होनोनो नाजानांगोन ओ बेफोरबायदिनो जोङो हायो सांग्रांथि लाखिनो ओ नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा ओ आथिखालाव माबायदि थासारियाव गोग्लैसनोनानै दङ जोंनि जौ बाहायनाया
आथिखालाव ओ जोंनि जौ बाहायनाया गोबां गाज्रि थासारियाव फैबाय ओ उन्दै उन्दै फराय फुबाय थानाय लाइमोनफोरानो जौफोरखौ लोंनानै जौनि अनगायैबो बिसोर माने गुबुन गुबुन निसा लायो आरो बिरि सिग्रेट बिरि सिग्रेटनि अनगायैबो आरो माखासे निसाफोर दंबावो बेफोरखौ बुंथ'ला बेफोरखौबो ला रो ओ माबे जायगा बेयाव थांनानै बिसोर लायो माबेयाव थायो म बेफोरबायदि माने जुमायफोर निसाफोर लानानै माने गाव गफबनानै थाग्रा बेफोरबायदि गोबां मानसिफोर दंसाय
औ औ
फोरखौ ओ जोंनि गेजेराव बै लाइमोनफोरखौ ओ गिबियावनो बिमा बिफा बिफाफ्रा सांग्रां जाग्रोनांगोन आरो गावनि गथ' थ'आ अबाव थांदों अबाव मा खालामहैदों सोरजों बेरायदों बेफोरखौ स दिथा होनो रोंनांगोन अ ब्लाना बे आ निसा उन्दै उन्दै लाइमोन सा लानाया खमायगोन बेखौ आं नुहुरो आरो ओरैनोथ' जौ लोंनाया गेदेर गेदेर मानसिफ फोरा एसे एनै लोंनाया बेथ' थाखायो
औ औ
आ देहाफोरनि थाखाय एसे मोजां जायो बांद्राय माने उन्दै बैसोनिफ्राय जाय मान सिया इउस खालामो ना बेफोर माने गाज्रि जाहैयो आरो आरो बेफोर मोनसे मोनसे गाज्रि हुदा दा बिमा बिफाफ्रा आ जौ खौ जों लोंखायो जों लोंखानांगौ होननानै ओ फिसाफोरनि सिगाङाव लोङि याम मोजां आरो। लोंनांगौ माने न'फोराव आरो न'फोराव माने लोंनानै जानानै दुम दाखाल खालामनायफ्रा बे फोर माने मोनसे गाज्रि आरो दा बेफोरखौ खमायनांगोन अब्लाना न'खर असान्थि फैगोन आरो गावनि गथ'फोरखौबो ओ बुजायनो हानाय जानांगोन। जौफोरखौ गारहोनो हानाय माने दि थाहोनो हानाय बेफोरबायदि जानांगोन आनो अब्लानो बे लाइमोनफोरा आ जुमाय बाहायनाया एसेबाबो खमाय गोनां नुहुरो आरो गुबुन फारसेथिं जोंहा आ माहारियारि आफादफ्रा मा हायो मेल मिटिंफोर खालामनानै आ माने गोहोम खोख्लैनो हायो लोगोसे गामि फोराव बेफोरनि थांखिफोरखौ लानो हायो माखासे उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जौ लोंनो मोना बेफोरनि थांखिफोर खौ माने गोरा खालामनो हायो आरो गामि बेफोरबायदि खालामोब्ला एसेबाबो खमायगोन दा आ जोंनि गेजेराव थ' गोबां जाबाय जौ लोंनानै बाइक साखावनाय बिरि सि सिग्रेद सोबफुंनाय बबाव थायो बबाव मायो खना खनला थांनानै बबावबा पिकनिक स्पट बबावबा गामिनि खना खनला जौ लोंखुमानाय आ बिरि सिग्रे सोबखुमानाय बेफोरबायदि लाइमोन दं आरो गावसोरनि फरायनायखौ दोनथ' गावसोरनि मावनांगौ खामानिफोरखौ गोसो होआलासिनो बेफोरबायदि आ जुमाय लोंग्रा मानसिफोर दं दा बे बेफोरखौ माने माने राहा लानांगौ आरो अब्लासो माने मोजां थासारियाव फैगोन बैसोर गथ'फोरा गोदोनि समावथ' ओ जुमायखौ जों बर'फ्रा बाहायबोदों ओ जुमाय बाहायबोनायावबो जोंहा गोबां खहा जाबोनायफोरखौबो जों नुबोदों मोनसे समफोराव माने जुमाय लोंनाया मोनसे निसा नालाय बेयो मोनसे एडिक्टेड जायो ओ मानसिफोरा जोंनिया गोसो हमथानो हायै जायो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बांद्रायनिफ्राय बांद्राय लोंग्रा जाबोदों आरो दा बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो जों एसे एनै ओ खमायबोनो नाजायासैना दानाय आथिखालाव बेफोरो बांसिननिफ्राय माने लाइमोनफोरनियाव बांसिन गोहोम खोख्लैनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो दा बेफोरनि राहाफोरखौबो लानो हायो आरो मोजाङै दा नोंथाङा मा बुंबावगोन नामा
औ दिनैथ' जोङो ओ गोबबां जोङो खहाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंबाय बे बाथ्रा फ्राथ' नंगौ जोंहा गोबबां ओ समावनो जोंहा खहा जादों जौ लोंनायनि गेजेरजों जोंहा ओ गोबां समनि खहा जादों लोगोसेनो सोलोंथाइनि बिथिंखौनो जा जोंनि खामानि मावनायनि आवनो जा आरो जोंहा गोबां जोंहा गोदोर गोदोर जोंहा मानसिफोरानो जोंहा दिनै ओ जिउ खोमाना लानो गोनां जादों दों नै गोबबां सिरि ओ जोङो लाजिनो गोनां जायो अब्लाबो जोङो बे बाथ्राखौ बुंथावा जोंहा दिनै बर'नि गोबां गेदेर गेदेर जायबा गुबुन जोंनि ओ उन्दै उन्दैफोरखौ जोङो सोलोंथाइ होनो नांगौ बा जोङो गियान होनो नांगौ बेफोरबायदि मानसियानो दिनै जोंनि जिउ ओ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों
औ औ
बेफोरखौनो ओ जोङो सावरायनो हायो ओमफ्राय आरो जोंहा समाबो गैला नालाय नोंथां
औ औ औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय औ माने दसे समनि गेजेरावब्लाबो गोबां बाथ्रा सावरायबाय निसा लानायनि बागै आरो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय मोजां जादों थ टफिक आ बिदिब्ला लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ औ दे दे नोंथां दे
औ औ